खामदों नोंथाङालाय?
नै आं दा ओरैनोसो दङ'।
अ ऐ नोङो जोंनि बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो बेफोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा? बा मा मैगंफोर गायो बेफोरनि बागै?
औ जोंनि बर'फोराथ' गोबां मैगंफोरखौ मावो आरो जायो नङा होम बा? बिनि गेजेराव जोंहा माखासे बेबायदिनो बर'फोरा गाबा गावनो मावनानै जायो आरो। बांसिनानो ओ जोंनि बर'फोरा आ बाद मावनानैनो जानो मोजां मोनग्राखा। दा बेबायदि आरो। जोंहाथ' गोबां ओंख्रिफोर जायो जेरै खुमब्रा ओंख्रि दं जोगोनार, फोरला, जिंखा, सबाय बिमा बेफोर लाइ, मुला, आलु, थारुन बेफोर नङा होमबा? दा बे फोर आबादफोरखौ जोङो माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय आं नोंथांजोंहाय थारुनखौ माबोरै गायो बेखौ खोन्थानो सानदों आरो। थारुनाबोथ' जोंहा जोंनि मोनसे ओंख्रि नङा होमबा? थारुनजों जोङो
ओ अमा थारुनखौबो जोङो मारै जानो हायो होमबा अमा बेदरजों जानो हायो। थारुनजों नाजों जानो हायो थारुन गोजाबो जानो हायो बेबायदि आरो। थारुनाबो गोबां रोख रोखोमनि दं खायसेखौ ओ आबर थार थारुनबो होनाय जायो आबर। होननानै बुङोना आमफ्राय मोखां गोबां बिदिबो दङ नामा? ओमफ्राय आरो माखासेया मा मा बेबायदिनो गोबां नाम दं आरो आंबो। बेखौ बारा मिन्थिजोब्ला जायखिजाया थास थासआहाय गोबां रोखोमनि दं आरो ओमफ्राय। बेखौ मारै गायनो होनना बुङोब्ला जोंहा सिगाङावनो जोलै नांगोन दा जोलैखौ जोङो दोननानै लाखायो। जेब्ला थारुन गायो अब्ला बेनि फेंखाफोरखौनो जोङो जोलैनो दोननानै लाखायो आरो दा बेख बेखौनो जोङो जेब्ला गायनाय सम जागोन अब्ला गायो आरो। बेखौ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो मा खालामनां गोन हाखौ मोजाङै हाग्राफोर दंब्ला बेखौ हालोवनानै लाग्रोनांगोन आरो बै हाग्रा खौ गारनांगोन। बेनिफ्राय जोङो ओ हाखर हाखर जावनानैबो गायो। आरो खायफा गोलाव हाखर जावलांनानै लाइन लाइन लाइनबो गायो आरो खायसे दखर दखर हाख खर हाखर गायनानै जावनानैबो गायो आरो दा। बे जेखियानो जाया मानो हाखर जावनानैसो गायखानांगौ आरो थारुनखौहाय। बेखौ गायनानै जोङो फबनानै दोननांगोन बेनिफ्राय जोङो बेवहाय। खायफा खायफा मा खालामनानै होयो माखासे जिगाब। फोरखौ होयो जेरै बेसरनि साबा ना बेसर मारा होखांनाय ओ सबाय मारा होखांनाय बे जिगाबफोरखौ खोबनानै दोननानै होयो आरो रानैनि ओमफाय उनावहाय जेब्ला थास आ एसे गोबावनि उनावहाय। खिलिगोन देरगोन एसे अब्ला बे थास'खौ जोङो खोनानै होनांगोन आरो। जों थारुनखौ गायनाय समावनो बांद्राय खाथि खाथि गायखाया एसे जानगार जानगार गाय खानोनांगोन आरो मानो होनबा जोंहा बेखौहाय खोनांगौ नालाय। जों दाना थारुना जेब्ला एसे देरो अब्ला जों बेखो खोनानै लानांगोन। दाना खोनानै जोङो खनसेल खोनायजों जाया जोङो खननै खनथामफोर खोनांगोन। थारुनखौ खोयोब्लासो बेदर थाङो आरो। जे थारुनखौ जों गायनानैल दोनोबा बे बेदर थांनाय नङा आरो। बेनिखायनो जों खोनांगोन बेखौहाय जोङो थासनिफ्राय जोङो बे। ओ बिबारफोरबो मोनोना थास बिबार बेखौबो जानो हायो। नआव गायनाय थास नि बिबारा माना आरो। बेखौ जोङो जानो हायो आरोबाव थास निफ्राय जोङो माखासे हाग्रानि थास फोराथ थास आथिंखौ जों हाग्रानि थास निफ्रायसो मोनो आरो। दा बेदिनो जोङो थारुनखौ। खोनानै जेब्ला थारुना बेयो मो-मो जाहैगोन थैहैगोन फिफांफोरा। रानलांगोन अब्ला जों बेखौ जावनानै जोङो बेखौहाय। ओ फानहरनो बा फानहरनो हाबाय बुरजा गायदोंब्ला आरो नआव जानो लबाथ जोङो लाबोनानै जावनानै लाबोनानै जोङो जानो हायो आरो। दा बे थारुनखौ ओ दानि मुगायावहाय गोबां बिदिनो थारुन आबाद मावनानैबो जोङो ओ गावनि नखरखौ सालायनाय नुयो मानो होनबा जोंहा बेनिफ्रायबो जों गोबां रां खामायनो हायो मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा दा थारु खौ गायनानैबो जोङो मा खालामनो हायो ओ जोंनि जिउखौ दानानै लानो हायो आरो। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंहा आरो गोबां मैगं थाइगं दङ जेरैहाय ओ सबाय बिमाफोर सबाय बिमाखौबो जोङो दैजलाङावबो मोनो मेसेंआवबोथ मोननो हायोना? मोननै रोखोमनि फाय जोङो गायो बेखौहाय ओमफाय बे सबाय बिमायाबो माखासे ओ मोननै टाइपनि थायो मा औ मोनथामानो थायो। मानसिया एसे गुफुर गु फुस्लां फु स्लां मोनसे गोथां आरो मोनसेया गोजा बा ओ एसे मैथा खालार बा जारेद रेद बेबायदिबो थायोना बिदि आरो गाब बा मानो जेखियानो जाया मानो जों सबाय बिमाखौ जोङो ओ जानो हायो जेरै- एवनानैबो जानो हायो एसे बिदै संनानैबो जानो हायो। बेखौबो जोङो माबोरै गायो होनोबा जोङो सिगाङावनो हाखौ साफा खालामना लाग्रोखानांगोन ना बेनि उनाव जोङो आलि बायदि खोनानै लायो आरो। आलिबायदि एसे गोजौ गोजौ खोना लागोन बेहाय बे सबाय बिमानि बेगरखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै बा जोङो न'आवनो दंखानाय बेगरखौबाबो जोङो गायनो हायो खायसे दोननानै लाया जोलैनो दोननानै लायो आरो बेबायदिनो जोंहा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै ओ गायगोन आरो बेबो जेब्ला खिलिगोन अब्लाहाय मा खिलिनानैहाय ओ बियो फुलि हरनानै बेयो मानलागोन आरो बे खिन्थु मानलायो आरो बेखौ जोङो जेंसि बानायनानै होनांगोन बेनो थाखाय। औवानि जांसिरिफोरबो बानायना होनो हायो बा माबा मोनसे ओ बेबायदिनो खुन्थियाफोर गायनानै दुरुंफोर सोंनानैबो होनो हायो बेबायदिनो थायगोन आरो। बेबायजि जोंहा गावनो गाव मावनानै जायो। नाथाय आथिखालाव बांसिन सुबुङानो मावनानै जाला बेफोरखौ नङा होमबा। जों गावनो गाव न'आव मावनानै जायोब्ला बेसेबां जोंनि अर्गेनिक मैगंफोरखौ मोनजायोब्ला जोंहा देहायावबो मुलामफा मोनो नङा होमबा? नाथाय जोङो गुबुन हारिफोरनि मावनाय बै हासार होनाय ओ माखासे इउरियाफोर होनाय जेरै एम्फौ थैनायनि ओ थाब थाब देरनायनि बेफोर होनाय बेफोरबायदि मुलि होनायखौसो जों बायै बायै जायो आरो। खिन्थु जों दसे सम न'आवहाय गावनि देहाखौ ओ एक्सारसाइस खालामनाय बाय दि जोङो बेखौ दसे दसे मावनानै गायनानै जायोब्ला जोङो बेसेबांदि मोजां मोनो नङा होमबा मोजां मोनजायो। बेबायदि आरो दा गोबां आबादफोर दङ मैथाफोरबो जोङो उम दाबायदियाव दैज्लांआव जों मोननो हायो मैथाखौबोथ' जोङो जायो नाजों जायो बेदरजों जायो। नङा होमबा गरम बोथोराव मैथा ओंख्रि गोखैजों जायोब्ला बिसिबां खहाबसोगारो ओंखामफोरखौ बानलुल' जादेरबावदो आरो बेबायदि आरो। दा मैथाखौबो जोङो बिदिनो बेगरखौ सावग्लिनानै फोनोनांगौ आरो। अब्लानो हारसिंनो गावनो रज'खागोन बे मोनसे लाइफां आरो फिसा हारिमु दा नोंथाङाबो जोंनि बे मैगं थाइगंखौ बोरै गायो आरो मारैहाय मावो बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां। आङो फोरमायनो सानदों जोंजों मा माया मा मा मैगं गायो होन जा गायो आरो जायो होननानै बुङोब्ला जोङो दैलां मेसें दैलां आरो मेसेंयाव आलादा आलादा जायो जेरै मेसें बोथोरावहाय जोङो आलु, खफि, फुल कबि, बान्दाकफि, मुला गाजर आरो बिट बेफोरखौहाय गायो आरो जेरै दुन्दिया सामब्राम बेफोरखौहाय जोङो बांसिन मेसें बोथोराव मोनो आरो जोङो खायफाबा मेसें बोथोराव मोनो दैलां बोथोरावबो मोनो जायो आरो जेरै जोङो गोलोम बोथोराव होननानै बुङोब्ला जेराव फोलला खुमब्रा सबाय बिमाखौबो जोङो मेसेङावबो मोनो दैलांआवबो मोनो आरो। बिदिनो मैथाफोर दङ मैथागो मैथायाबो मोननैसो जादनि दङ जेरै मै था गोजा आरो मैथा बांगालफोर दं आरो। बिदिनो खांख्रिखलाफोर बिदिनो मोनो आरो जोंनि जोंनियाव जोंनि जानायफोरावहाय, होमबा जोङो जेरै फोरलाफोरखौ जोङो मारै मावनानै मोनो फोरला जिंखा आरो जोङो, मेरला आलादा आलादा दंबावो आरो बेफोर मैगंफोराहाय, आङो फोरमायनो सानदों बे फोरलाफोरखौहाय मोरै गायो। फोरलाफोरखौहाय जोङो सिगाङाव हालेवनानै लाग्रो हालेवखांनायनि उनाव जोङो बेनि बेगरफोरखौ जोङो जेनेबा हाथाय एबा बाजारफोराव, बायनानै लाबोगोन लाबोनानै, जोङो बेफोरखौहाय गायनानै होगोन आरो गोजान गोजान एसे मानि बारा जाब जाव गायबाथ' मानलालाबायनानै थायनो रोंनाय नङा नालाय ओंखायनो, गोजान गोजान गायनाय जायो आरो गायनानै जेब्ला खिलिगोन खिलिखांनायनि उनाव जेब्ला बेन्दों हरगोन एसे अब्ला जों औवानि जांस्रिफोरखौहाय, थुनानै होनाय जायो आरो एसे मानखौ होनो थाखाय अब्ला एसे मान खोयो अब्ला जोङोहाय, औवानि जानला बानायनाय जायो जानला बेखौ खुन्थिया गायनानैहाय जोङो औवाफोर, अहाय ओ सायाव ओ, होसिनगोन आरो बिनि सायाव औवा जेंसिफोरखौ होगोन आरो बेनिफ्राय मानलानानै बैसां बायदि बानायगोन, जाहाथे बे फोरला एबा खुमब्रा जोगोनारफोर एखेयैनो गायो आरो नालाय, जोङो ओंखायनो बेहाय बिफांआव मान खोलांनानै गोजौआव जानाला बानायनायावहाय मानला हैैगोन आरो मानला हैैनानै बे फिथाइआवहाय गोजौआव, थाइगोन नङाबा खायफा ओरै गाहायथिंहाय ओंखारबोगोन आरो बेबायदिनो एसे, मोजाङै बानायगोन आरो खाय माने खानो मोजां जानाय हाबजानाय मानसि हाब माने बिदि बानायगोन आरो ना बेबायदिनो जोङो ओहो फोरला, खुमब्रा जिंखा बेफोरखौहाय जोङो एखे बिदिनो मावनाय जायो आरो उम बियो थायनो थाखाय जों सिगाङावनो बियो बिबार बारहोगोन बिबार बारखांनायनि उनाव बेफोरहाय फिथाइ थायगोन आरो बेफोर थाइनाय फिथाइफोरखौ जोङो न'आवबो जानो हायो, जोंनि सिगां गोदोफोर सोमोन बर' सुबुंफोराथ' बांसिन बायनानै जायामोन नाथाय आथिखालाव गोबां बायनानै जानाय नुनो मोनसै आरो बांसिन आबाद माव खमाजाबाय आरो आबाद मावनायफ्रा बेफोरखौ जानो नानै आग्लायनायफोरखौ जोङो फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो जेरै जों जोंनि नांगौ जानाय जेरै संख्रि थावफोर खौहाय जोङो बांसिन बायनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेफोरखौहाय जों बायनानै जानो हायो आरो नांगौ स समाव जोंनिबा नोंनि जि नांगौ बेफोरनि नांगौफोरखौ जों बेफोर रांनि गेजेरजों मावफुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव, दङ जेरै हालदै, हालदैखौबो जोंनि ओंख्रियाव बे नङाबानो जोंनि ओंख्रिया जाया आरो बे बे नङाबानो नङाना नोंगौना नोंथां हालदै गैयाबानो, जोंनि ओंख्रियानो जाया खालार माने रंहानो जाया बेनिखायनो जों हालदैखौबो गायनो गायनानै लायो आरो जों बर' सुबुंफोरा जेब्ला हालेव गोन हालेवखांनायनि उनाव बे हालदैफोरखौहाय जोङो खायफाबा न'आव गायखानायफोरखौहाय जोलैखौ दोनो खायफाबा बायनानै लायो आरो बाजारफोरावहाय, बेफोरखौहाय माबोरै बानायगोन एवखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ, ओ मोजाङै लाग्रोगोन, जेरै हाग्राफोर थायोबा बेखौ एवस्रांजोबखानानै हाग्राखौ फोराननानै हाग्राखौ हनानै सावगोन आरो साव सावखांनायनि उनाव जेब्ला हाया हाया, गायजेननाय बायदि मोजां मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ नांगोलजों सिदा बोनानैहाय बे हालदैनि, हालदै बेदरखौहाय बाहाय होनानैहाय, खो गायगोन आरो आरो खोबनानै दोनगोन बिदिनो गोबाव सान खोबखांनायनि उनाव जोङो खायफाबा जिगाब नङाबा बेसोर साबाफोरखौ बे सायाव होनानै दोननाय जायो। आरो माने हाग्रा दाजाथों, बेबायदिनो बिदिनो गोबां साननि उनाव जोङो जेरै ओ जेब्ला जेरै मार्च मार्च दानफोराव बेफोरखौहाय देवोल जानायनि सिगां जोङो बेखौहाय जावखांनांगौ माने देवोल जानायनि उनाव बेखौ जावखाङोबा हालदैनि खालाराव माने गाबा खम जायो होननानै जोंनि बर' सुबुंफोरा फोथायनाय दं आरो बेखौ जावखांखांनायनि उ नाव जोङो बांसिनानोहाय जोङो देवोल फुजा जानायनि सिगां बेखौहाय जावखांनाय जायो आरो जावखांनानै जोङो आरामसे बेखौ जावखांबाय बिनि रोदा रुदु फोरखौ गारजोबनानै सुनानै खायफाबा सोमनानै दोनो मैलाफ्रा मोजांखारनायनि थाखाय मानि थाखाय होनबा जों बेखौ जायो नालाय जानायाव बाहायनो नालाय मोजाङै सोमनानै दोनखांनाय उनाव सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दो गिदिरफोराव रुनाय जायो आरो।
औ।
आमफाय रुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामो ओ आरामसो हायो। हा फ्ले जोबनानै जेनेबा फिसा फिसा फिसा बानायनानैहाय जोङो बेखौहाय फोरानो आरो गोबां सान फोराननानै उनाव जेब्ला हाल्दैया मोजाङै रांख्रेबजोबगोन अब्ला जोङो बेखौहाय थिखोनानै दोनगोन आरो बस्थाफ्राव नङाबा बय येमफ्राव सोनानै दोनगोन बेनि उनाव जोङो बेफोरखौहाय नांगौ जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ गोदोनि समावथ' जोङो उवालजों देयोमोन ना ओ ओमफ्राय ना जे दा आथिखालाव मेसिनफोर बाहायबायना मेसिनफोरजोंहाय देनाय जायो बेफोरखौहाय देनो होलांनायनि सिगां जोबोर बेफोरखौ ओ देग्लिनानै एसे देरोमनानै बे हालदैनि बिगुरफोरखौहाय जावस्र'नाय जायो जावस्र'नानै बेफोरखौहाय मेचिनफोराव जेरै दा ओंखारबायना मेसिन बेफोराव हैनाय जायो आरो बेखौ हैखांनायनि उनाव जोङो मा पाउदार बे हालैदाया जोंना पावउदार जायो बे पाउदारखौ जोङो ओंख्रि जानायाव बाहायो आरो जों गासैबो ओंख्रि फोराव बे नङाबानो जाया आरो जोंनियावहाय बेनि अनगायैबो जों जानाय अनगायै बुरजा मावोबा बे जोङो बेनि गेजेर बे हालदैखौ गुन्दैखौबो फाननो हायो आरो बेदरखौबो फाननो हायो आरोना जों बिनि गेजेरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आथिखालावथ' बिनि बेसेन खौहाय जोङो नुनो मोनदों गोबां बुरजायानो आरो ओ